खोनाबाय नोंथां औ खोनादों। गोजोन मोनाबिनि गाहाम हामलायनायसिम नोंथांनिसिम जासिहरनाय जाबाय।
औ औ नों थांनिसिमबो
आं नोंथांजों माने जोंनि बे दा मबाइल फन जामबुंनि बागै आं एसे रायज्लायनो सानदोंमोन।
औ औ सावरायजायो।
दा जेनबा जों जेनबा दा जों बाहायो जे जोंनि दा दा जुगाव माने मबाइल फना जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। जों गासिबो मिथिगौ नङा होमबा नोंथां। औ बेखायनो आं एसे बुंस्लिबनो सानो ओ जेरै बादि सिगांनि स माव माने गोदो जों माने बेफोरबायदि मबाइल जि जानबुं जों बाहायामोन बै समाव जों जे जोबोर माने खैफोद बा एसे मोगा मोगि जानो गोनां जायोमोन आरोना बा जेनेबा ओ समनि गेजेराव जों माने इनफरमेसन बा जेनेबा नांगौ जेनेबा जिखिनि जों माने जों बाथ्राफोरखौ जों खिन्थााहरनांगौ बेखौ माने जों हायामोन समनि गेजेराव बिदिनो जेनेबा सोरहाबा माबा मोनसे खै फोद जायोब्ला बा माबा मोनसे नांगौ जायोब्ला जों दा जानबुंनि गेजेरजोंनो जों दा जेनेबा दैथायहरनानै बा जोङो हेफाजाब होनो हायो नोङा होनबा नोंथां जे जेनेबा आगोलो जेनेबा सुबुं माहारिया जेनेबा बेबायदि साननो रोङैयाव जेनेबा जों एसे बिदि जेनेबा मोगा मोगि जायोमोन जेनेबा जेंनानि ओ दा बेखौ दा जेनेबा जों मबाइल फनावनो जों दा जेनेबा जों फरायनायनि बिथिङावनो जा जों जेनेबा रां रुफा जौगानाय जेनेबा गासै बिथिङावनो जों मबाइलफोरखौ नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
जों खायसे समाव जेनेबा जोंहा माने जाय मोननांगौ जों माने खौरांफोरखौ जों मोननो थाङा जेनेबा जायनि औ दाय जेनेबा खौरांफोरखौ जों मोना बेफोर खौरांखौ जों तारमाने जानबुंनि गेजेरजोंनो जों मोनो हायो नङा होनबा नोंथां माबा मोनसे जों इनफरमेसन बा खौरां लानो थाखाय जोंहा जानबुंनो जेनेबा लिरबानो जेनेबा बुहुमनि गासै जेनेबा बुहुमनि गासै बाथ्राखौनो जों मिथिना मोनो जोंहा जोंहा बेवहाय थांनानै जोंहा जोंहा थांनो लागायानो गैया बिदि आरोना नोंथां जेन मबाइल फनावनो जों गासिखौबो नुजोबखायो जेनेबा नों माबा मोनसे सोलोंथाइ लानो होनबाबो जों दा मबाइल फोरोंनो सोलोंथाइखौ लानो हायो माबा मोनसे जेंनानि थाखाय जेनेबा खाथियाव मोजां फरायसालि गैया बा जेनेबा जेनेबा खामायनो हानाय सुबिदा गैया बेखौबो जोङो मबाइल फनावनो जेनेबा फरायनानै बा मबाइल फनखौ बाह मोजाङाव बाहायनानैनो जेनेबा जोंहा रां रुफानि जेनेबा जेरैबायदि आंखाल बेफोरखौबो जोङो सुफुंना लानो हायो नोंगोन आ नोंथां
औ नंगौ
जेनेबा दा जानबुंनि बागै नोंथाङा नोंथाङाबोथ' जानबुंखौ बाहायदों जानबुंनि बागै नोंथाङा मा बुंनो सानो जेनेबा मा मुलाम्फा जादों
फेनखौ होदोंब्ला बन्द' खाायना ला
औ
औ जानबुंनि बागै नोंथाङा जे आंखौ बुंथिनो होदों बेवहाय आं बुं मिथिनो लाबाय जोंहा जानबुंखौ गिबियावनो जों सुबुं मानसि माहारिया म बेखौ सासे गोरों गोरा बिगियानारि बिगियानगिरि सासे मेलेमारि सुबुङा बेखौ दिहुनग्रोदोंमोन गिबियावनो बे मबाइला जोंनो जोंनि थाखाय गोबां बिथिङावनो जोंखौ हेफाजाब बा मुलाम्फा हेफाजा होदों जेरै ओ थांस'नो हायि बाथ्रा बुंनाय जेरै सिगां समावथ' जोङो लाइजामनि गेजेरजोंसो दैथायहरोमोन माबा मोनसे गोनांथि जायोब्ला नाथाय दानि जुगाव जों मबाइलनि गेजेरजोंनो ज जे गावनि गोनांथि ओ गावनि बाथ्रा खोथा खोथा बुंफुंना लानाय बैफोरखौनो जों मबाइलनि गेजेरजों गेजेरजोंनो बुंफुंना लानो हायो। जेरै बे मबाइलनि गेजेरजोंनो सल्भ बा हरखाबैनो माने जाफुंनायखौ जों मोननो हायो बैफोर मबाइलाव आरो जोङो मोननो ह मबाइला जोंनि थाखाय बायदि नुनो मोनोनि जेरै मुलुग बुहुमनि जेरै बायदि महर बायदि गाब बायदि इसाराफोरखौ जों मबाइलावनो नुनो मोनो जेरै सासे सुबुंनि जेरै इन्सटाग्राम फेसबुक इउटुब बायदियाव जेरै सासे सुबुङा जे गावनि आव फाव मोसानाय मुसुरनाय गावनि रोंगौथि बैफोरखौ देखायना लानो हायो आरो बे मबाइलनि बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जों सुबुङा बेयाव जेरै जेब्ला नायोब्ला ओ जों ओ सासे सुबुंनिखौ ओ बै सासे सुबुङा जेरै ओ मबाइलाव जों नुनो मोनो बैफोरखौ जों ओ गासै सुबुङानो जेरै सासेनिफ्राय सासे गाव गावबागावनि आव फाव बैफोर देखायना लानाय मोसानाय-मुसुरनाय गावनि रोंगौथिखौ देखायना लानायखौ जों नुनो मोनो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो
औ थारखौनो होनो नोंथाङा ओ जेरैबायदि नोंथाङा ओ बुंदों जेनेबा इउटुब इन्सटाग्राम जेरैबायदि जों बाहायनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनो दिनथिनानै हायो होनना नोंथाङा बुंदों आं औ औ नोंगौ थारैनो नोंथां थारैनो बुंदो अ जेनेबा जेरै फेसबुक आरो बे इन्सटाग्राम बेफोरबायदियाव गावनि रोंगौथिजों रोंगौथिखौ दिनथिनायजों लोगोसे माने ओ रांखानथियारि बिथिङावबो जेनेबा न'आवनो थानानै बा ओ गावनि रोंगौथिखौ दिनथिनानै जों रांखानथिनि जेनेबा बेले बेजेबा आंखालखौबो जोङो सुफुंना लानो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
बेखौ माने जोंनि बे दाबायदि माने जोंनि जोंनि जेनेरेसनाव मबाइल फन आला जेनेबा गासै बिथिङावनो जों एंगार हायै जेनोबा मोनसे मैखोम माने जेनेबा हेफाजाब गुज राजानि ब जानबुंङा जेनेबा हेफाजाब होग्रा मोनसे एप आगजु बेखौ जेनेबा बे जोंनि मा जेराव माने जोङो बेखौ जों जे साननिफ्राय बाहायबोदों औ बे समनिफ्राय नो माने जोंहा माने जोबोद मुलामफा जाबोदों जायखौ जों जा मोनसेनिफ्राय मोनसेजों बारायलांगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ औ नंगौ
जेनेबा सिगांनि जेनेबा गोदो जिबायदि जेनेबा प्रब्लेम बा खैफोद आफोद जेनेबा जों मोनबोदोंमोन बेखौ जेनबा सुस्रांना लानाय जों लोगोसे जोंनि दा फैबाय थानाय इयुननि जों जेनेरेसन बा जोंनि जेनेबा नांगौ जानाय बिरादफोरखौबो जोङो जों सुफुंना लादों जेनेबा एसे बेखौ आसा जेनबा जों बे जानबुंखौ बाहायनानैनो जोंङो एसे सम खम समनि गेजेरावनो जेनेबा गावनि जेनेबा नांगौ जानाय खौरांङानो जा माबा मोनसे नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोंङो जानबुंनि गेजेरजोंनो जों रायज्लायनानै जोंङो जों मोननो हायो जेरैबायदि जेनेबा नों बेफोरबायदिनो नों माबा मोनसे ओ गाननाय - जोमनाय मुवा बेसादानो नांगौ जाया मानो थांनानै जों लायनो गोनां जायो नाथाय जों जानबुंनि गेजेरजों जों बेखौ माने जेसेबां गोजानाव थायामानो जों माने गानाय - जोमनाय जा जानाय - लोंनायानो जा बा माबा मोनसे जिनिस जेनेबा मुवा बेसाद जों बेखौ मबाइल फननि गेजेर गेजेर जोंनो जों मोननो हायो। नंङा होनबा नोंथां। बेखौ माने जोंहा दखानसिम सोहोराव थांनानै जोंहा बायनांगौनि जेबो जेनेबा गोनांथि गैलायलिया दा जानबुंनि गेजेरजोंनो सुफुंनो हाबाय। बे नंङा होनबा
औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां होननाय नोंथां बुंनाय बाथ्रा फोरा थारैनो सैथो। आ जोंहा मबाइलजों जे जोंङो ओ गावनि जि रोंगौथिखौ दिन्थिना लानो हायो। बेयाव मुंदां खा जानाय बा गावखौ गोजौ थाखोआव दैखोनो हानाय नोंथांङा नुदों नामा बे म बेलनि गेजेरजों
औ जों ओ बे मबाइलनि गेजेरजोंनो माने जेरैबायदि नोङो माबा मोनसे थि आयदायाव नोङो सोलोंथाइ लानोब्ला नोंहा बुहुद जेनेबा ओ
फर्म होन जेनेबा जोंहा मबाइलावनो मोनो जेनेबा। नोङो माबा मोनसे थि आय दानि सायाव जेनेबा जेरै बायदि एप बेसि माबा माबि जोबोद माने गोजौ थाख- खोनि जोंहा माने सोंलोंथाइ खौ लानोब्ला जोंहा मबाइलावनो जोंहा जोंहा गुबुन गुबुन फोरोंगिरि जोबोद गोजौ थाखोनो मोजां मोजां फोरोंगिरि फोरजों जोंहा रायज्लायनानै न'आवनो थांनानै जोंबो माने बेफोर सोलोंथाइखौ मोननो हानानै जोंहा गावनि जिउनि थांखियाव सहैनायाव जोबोद माने
औ
मोननानै जोंहा सहैनो हागोन जेरैबायदि जोंहा जों दा गामि सोहोराव थानाय मानसिया जेनेबा जेरैबादि दिल्ली मुम्बाइफोराव थानाय बादि करसिङाव जोंहा लाहैनो हायाब्लाबो जों मबाइलनि गेजेज जोंनो जोंहा लानानै सोलोंथाइखौ मोननो हायो।
औ औ नंगौ
बिजोंनो लोगोसे जेनबा जों बे मबाइल फोरखौ बाहायनानैनो जोंहा जोंनि माबा मोनसे मोनथिनो हायै जायखौ जोङो समाजाव थानानैबो जों जायखौ बाथ्राखौ जोङो मोनथिनानै मोनजोबा बा बे मोनसे समाजावल' थानाय बाथ्राखौ जों मोनथि मोनथिब्लाबो गुबुन समाजनि बाथ्राखौबो जों मोनथिनो गोनां जायो। बे बुहुमाव माबाय दि सोलिदों बेखौ मोनथिनो थाखाय नाथाय जोंहा बेखौ थिनो थाखाय जोंहा मबाइल फन्सखौनो जों बाहायनानै जों मोनथिनो हायो। नोङा होनबा नोंथां बो जोंहा ओं गोदो जों ओ मबाइलफोन जानबुं गैयि समाव जोंहा बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय जबोर गोब्राब जायोमोन दा नाथाय बेफोरखौ जोङो गोरलैयैनो मोनथिनोमोनो बा बबे उम गोजान जागाफोराव माबा मोनसे गाज्रि जेनेबा माबा मोनसे खैफोद जायोब्लाबो अबावबाहाय दैबाना माब माबि जानायखौबो जों बा खैफोदनिफ्राय जों बारग'नो थाखाय माबायदि राहा लानांगौ बेफोरनि बागैबो जोङो मबाइल फनावनो जोंहा गासै बाथ्राखौनो आं जेनेबा नांगौबायदि मोनथिनो मोनो जेनेबा सुबुं माहारिया गावनि जिउ खौ सालायलांनो थाखाय गावनि जिउखौ गोरलै खालामनो थाखाय जानबुंनि गेजेरजोंनो गासैबो खौ जों माने मोनथिनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाय बाथ्राफोरा थारैनो सैथो नोंथांजों सावरायनानै बायदि रोखोमनि जि जों सोलोंथाइ गुमुर गियान बैफोरखौ जों मोननो हायो ना नानै नोंथांनिफ्राय मिथिना मोन मोनदों
औ नोंथां नोंथाङा जानबुंनि बागै जोङो जा आंजों राय्लायबाय बेखौ आं नोंथांजों रायज्लायनानै आं जोबोद मोजां गोजोननाय मोनबाय गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजों राय्लायनानै औ गोजोनथों